हेल'।
नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ दा आं नोंथांनाव ओ फन हरनायनि खारना जाहैबाय आं नोंथांनाव ओ बर' हारिनि जे जानाय लोंनाय बिनि सायाव फंनैसो ओ ओ जानाय लोंनायनि सायाव एसे फोरमायथो होननानैसो हरनाय जादों आरो नोंथाङा दा बिनि सायाव एसे फोरों
फोरमायनसै हबा नोंथां औ औ बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जाग्रा जेरै गिबियावनो मै बिसोरो ना बेदरखौ जाखायो। मैहुर खालामनानै आरो बेजों लोगोसे जों बर'फ्रा जेरै माखासे गोथां मैहुर थाइगंबो जायो
नोंगौ ओ
बे मैगं थाइनि गेजेराव जोंहा जेरै थाबाय जेरै हाग्रानि मैगं थाइगं जायो बर'फ्रा बे ओेरै सिब्रु थाबाय अलदर थाबाय मानिमुनि थाबाय आरो खांसिंसा थाबाय आमफ्राय नेरसिं थाबाय अन्थाइ बाजाब थाबाय आमफ्राय जोंहा मा मावा दमोन नोंलाय दाउ फेन्दाया थाबाय ओ सिंसाब थाबाय बुथुवा थाबाय एलाइसि थाबाय आरो सिबुं मैयं थाबाय जोंहा सिबुंखौ नै दा बायदि बोथोराव मोनो जोंहा दुब्लियाव जेब्ला माइ माइआ खिलिगोन ना सोमखोर समायना बे समावनो जोंहाबो सिबुं मैगंखौ मोननाय जायो आरो माखासेफोरखौ जों बैसोर मैगंफोरखौ हाजोआव मोनो जेरै थारायफोरखौबो ओ हाग्रा हाग्रा गुदु जायायावसो मोनो जोङो ओ आरो बेजों लोगोसे जोंहा न'आव मोनग्रा होनबा जोंहा जेरै जोगोनार खुमब्रा ओ खांख्रिखला मै
नोंगौ
मैथा बांगाल आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा थाबावखो ओ गोखा फि थाय औ आरो सज'नाखौबो जोंहा हाग्रायाव मोनो बेखौ जेनेबा बिफां सज'ना बिफाङाथ' जेराव मेराव गामिफोरावनो थालाबायोना जे सजमा सज'नानियाबो मोननैबो जाजायो जेरै फिथाइयाबो जाजायो बिलाइाबो जाजायो औ आमफ्राय आरो जोङो माखासे जेरै फाथोआबो जाजायो जेरै फाथो बिलाइ फाथोखौनो जोङो नारजिबो होनना बुङो उनाव बे फाथोआ नारजि नार्जि होनबा फाथो बिलाइखौ फोराननानै फाथो गोखानि बिलाइखौ फोराननानै जोंहा बेखौ ग्रानबा बेखौ जोङो बिदिनो ओ संनानै जाबा बेखौनो जों नारजि होननानै बुङो जेरै आरो जे बिसोरथ' दोरोङारि ओंख्रि जाबाय बर'नि जेरै अनला बेफोर दोरोङारि ओं ख्रि जेरै नाफाम बेबो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि आरो बेजों लोगोसे जा रङ जेरै सबायाइ दाउ बेबो बर'नि ओंख्रि आरो जोंहा मा दंबावो ओ जेरै गंगार दुन्जिया दुन्जिया जेरै ओंख्रिफोरखौ गोथाव मोदोम होग्रा बियो बर'निनो बेबो दोरोङारि गनायथि मोननाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै ओ दुन्जियाबो थाबाय दुन्जियाबो मोनसे ओंख्रिखौ गोथाव मोदोम होयो आरो जोंहा बेजों लोगोसे हाग्रायाव मोननाय थालिराबो जोंहा हाग्रानि सांफायो जेरै थालिराबो जोंहा ओरै ओ बिनि सिंनि मादायाबो जाजागोन ओमफ्राय बिनि मै खुननि बे सिंनि माबायाबो जाजागोन जेरै थालिर फस्ला बैयो थालिर फथलाखौ जोङो बांसिन ओ उदैनि थाखायबो साफा जायो होननानै जोङो जायो जेरै आरो माखासे सादा दुफ्राव जोङो बेखौ होनाय नुनो मोनो आरो बै थालिर मैखुन सिंनिखौबो जों जायो बेजों लोगोसे जोंहा मैथा थाबाय मैथाखौबोथ' जों जाखायो मैथायाबो गोखै गोखै दङ ओमफ्राय मोनसेया दङ मैथा बांगाल होनना बुङो बे मोननै रोखोमनि जाबाय ओमफ्राय आरो जों नाफाम दङो ना बर'फ्राथ' नाफाम नाफामावबो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जाबाय
जेरै नाफामखौ मारिै बानायो नोंथाङाथ' मोनथिया आं एसे फोरमायना होनसै।
औ फोरमायदो नोंथां।
जोङो नाफामखौ नाफाम होनना बुङोब्ला एकदम बर'नि बे मोनसे एंगार हायि दो-दोरोङारि ओंख्रि। नाफाम मोनबा बेखौनो बयबो मिथिजोबो जों बर'फोरखौ सोरबा सोरबा सुबुंफोरा बुङो गुबुन हारिफोरा जेरै नाफाम होननानै बुङो। ओंखायनो बर'फ्रा नाफाम जायो जेरै नाफामा जेरै गेसाव ना ओंखायनो जोंबोरबा नाफाम जाग्राबो होननानै बुङो गुबुन हारिया। बिनिखायनो आं नाफामखौ माबारि बानाय नों नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै, जो गिबियावनो जोंहा नाफामखौ ओ नाफाम नखाम नाफाम खालामनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ना गोरान नांगोन। नाया जोंना जागोन जेनेबा ना फिसा जेरै ना मावा फिथिख्रि बोथिया बायदि रोखोमनि ना फिसाबानो जागोन जोंहा मफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा थास' बिसं नांगोन। थास' बिसं थास' बिसं नामगोन।
उम
थास' बिजोंखौ जों जेब्ला नाखौ फोराननानै दोनगोन ओ थास' बिसंखौ जोङो खानानै लाबोगोन बेजों लोगोसे मोननैखौबो जोङो उवाल उवालाव देगोन उवालाव देखांनानै जोङो बेखौ उवालाव ए दम गेब्लेेजासिम देगोन बेजों लगायनानै ओ दे देखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ दोननो थाखाय जोंहा औवानि हासुं बानायगोन औवानि हासुं जेरै औवा बुरखा औवा गुबै दङ। बेखौ दाननानै जोङो हासुं गिदिर गिदिर ओ ए एक हाथसो से हाथसो जोंहा ओ बेखौ गोलाव गोलाव खालामनानै जोंहा बे जेब्ला थास' बिसंजों नाजों देग्लियो उवालाव देग्लिखांनायखौ सोनानै बेयाव आराम बे औवासुङाव सोनानै खाथेनानै आराम दोनगोन आरो बेखौ बिदिनो थाम दानसो दोनगोन जाहाथे बार हाबनो हायाजासे बेखौ खाथेनानै दोंगोन बिनि उनाव थाम दानसो दोनखांनायनि उनाव बेखौ खेंनानै हाननानै जागोन आरोखि बेनो नाफामा। ओमफ्राय जोंहा ओरै माखासे थाबावबाय बेयो मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जाबाय नाफामा जेरै आरो जोंहा हाग्रायाव मोननाय जेरै थास' थास'आवबो जोंहा जाजाजोंबो जेरै ओ थारुननिफ्राय थास'आथ' गासिबो जाजाजोबो होनानै बुंजायो हाग्रानि ओंख्रि जेरै बर'फ्रा एकदम थांनाय दाथ' थास' बिबारनि बोथोर थास' बिबारखौ दाबायदि गोलोम बोथोराव मोनो जोंहा। जेरै थारुनखौबो मोनो गोलोम बोथोरावनो आरो बेजों लोगोसे थास'नि बिसङाबबो जाजाबावो जेरै ना फामाव होयो थास' बिसंखौ बेबायदिनो आरो ओ आरो जोंहा माथाबावगोन नोंथां र' आरो गोबां दंना जेरै उरावद बेदर दङ नोंथां। उराग बेदरखौ नोंथाङा जेरै मायसुन्द्रि दङ माइसुन्द्रि रोदा बेफोरखौ बाथो नजायो जोंहा नोंथाङाबो माखासे दोरोङारि ओंख्रि जाग्रा नि बर'फोरनि बागै फोरमायना होदों मा मा ओं ख्रि जायो बर'फ्रा? औ
जोङो आ बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि जानाय होनोब्ला जोंहा गिबियावनो दं जोंहा ओ अनला दाउ आ सबाय साम' ओमफ्राय अनला खारै आ अनला मेवाइबो जायो जोङो। बिनिफ्राय ओ नारजि अमा। ओमफ्राय बिदिनो लाफा गोबाब बेफोरखौबो जायो आरो जेरै औ जोंहा आम ओमफ्राय नाफाम बेबायदि आरो जोंहा अनला ओंख्रि होनोब्ला जोंहा बे फोर बेफोरखौ जोङो औ हागोन नोंथां आं बिदिब्ला फोरमायासै जोंहा अनला ओंख्रिखौ जोंहा गिबियावनो अनला खालामनो जानो थाखाय आ गिबियावनो आ माइरंखौ एसे लानानै जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै बिनिफ्राय दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौ जोङो उनग्लिनाय जायो उवालाव एबा सिलपातायाव बेखौ देनानै एबा उननानै जोङो गुरा खालामनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ दाउ बेदर लायनानै बाजाराव लाबोनानै बे दाउ बेदरखौ आ एवफ्रामनानै जोङो बेनिफ्राय बै गुरा खालामनाय आ जे माइरंखौ गुरा खालामनाय बेखौ जोङो बेनि ओंख्रिखौनो बुङो जोङो अनला बेखौ जोङो संनाय जायो जयै औ बेबायदि बानायो। बेयाव जोङो माखासे दङ ओ जेरै जों गंगार दुन्दिया होयो ओ हाथाय बाजारनि जों मस्ला मस्लि होयो
औनोथां।
बेबायदि आरो
ओरैनो नोंथाङा औवा मेवाइनि सोमोन्दै मिथिया नामा बेखौबो फोरमायनो
औ हागोन नोंथां जोंहा बेबायदि बिदिनो ओ अनला संनायाव जोंहा मेवाइखौबो होफानाय जायो मेवाइजोंबो जायो औ नोंथां। जोंहा मेवाइखौ मोनो जोंहा ओ जे जायगायाव औवा दं बे औवा बारियाव जोङो ओ हा सिंनिफ्राय एबा ओ बे औवानिनो गुदियाव मोनसे ओह खिलि बोनाय नुनो मोनो बेनो जाहैबाय मेवाइ जों बेखौनो ओ हाजोआवबो मोनो ओ गामि ओनसोलावबो मोनो जायखिजाया जों औवा थानायावनो मोनो आरो दा जों बेखौ न'आव ओह दामनानै लाबोनानै जोङो बेखौ मोजाङै जिरनानै बै गुफुर गुफुरखौ जोङो मोजाङै लेबनानै जोङो अनलाजों जानाय जायो आरो।
औ नोंथां औ।
ओ अनला मेवाइ होननानै बुंनाय जायो आरो दा जोंहा बिनि अनगा दङ ओ सबाय साम' दङ
औ सबाय सामस जेरै बर' बेखैथ मैहुर खालामा जाग्रा नालाय औ उम
जोंहा सबाय साम' होनोब्ला जोंहा ओ गिबियावनो जोङो सबायखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लायनानै लाबोनानै जोङो सारायाव बेखौ एवग्रानै बेखौ हुख्रेबनाय जायो बेनिफ्राय ओमफ्राय जोङो बेखौ संनाय जायो आरो। लोगोसे जोङो साम'खौबो जोङो दैमा दैसाफ्राव नागिरनानै लायनानै जोङो बेखौ बिनि सानसे साननै सिगां जोङो दैयाव सोमनानै न'आव दोनफैखायो आरो जाहाथे बे साम' सिङाव थानाय मैला मैथा गासैफोरा बारहायाव ओंखारबोयो बिनि थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो बिनिफ्राय जोङो बेयो जेब्ला जानोसै बे जेब्ला साम' एबा सबाय सबायजों जानोसै साम'खौ अब्ला जोङो बे साम'खौ सायनो थाखाय जोङो बे साम'नि खिथुखौ खौ जोङो दानख्लनानै गारनाय जायो। बिनिफ्रायसो जोङो बै सबायजों संनाय जायो। बेयाव जोंहा खारदैबो होनाय जायो जोंहा बाजाराव मोननाय सदाबो होनाय जायो जेराव जों खारदै मोनस्लाबाबा जोंहा खारदैखौ बानायो जोंहा
थालिरख।
थालिरनि थालिरजोंबो बानायो जेरै जों थालिरखौ दानफायनानै थालिर बिगुरखौनो जोङो जिरनानै सान्दुंआव फोराननानै बियो जेब्ला रानो अब्ला बेखौ सावनानै जोङो बेखौ
औ।
दै होनानै जोङो बेखौ सरनानै
आदसा औ नोंथां थालिराथ' गोबां रोखोमनि दङ थालिर मा थालिर जों खारैखौ बानायो एसे फोरमायदो।
नङा थालिरा जोंना खारदै बानायनो थाखाय जोंहा थालिर मालफक थालिर बेफोरजोंबो बानायनो हायो
आथियानिया साबसिन जायो न माथ नोंथां आ आथिया जाफुवा औ
नंगौ खोनादों जोंहा गोबां रोखोमनि थालिर बिफां थायो बेबायदिनो जोंहा बेफोरजोंनो जों खारदै बानायनो जों औ जोंहथ' नोंथ ज रायलायनाय समाबो बारबाय जों दा बेयावनो दोनथ'लायसै नामा नोंथां।
औ दे दे नोंखां।
औ दे नथां।